औ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों दा नोंथां? औ औ नोंथाङा मा खालामबाय दङो?
आं दा जिरायनानै दंथ'यो आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथां दङ आदा?
आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ आरोना नों नोंथांना खबरा मोजाङैनो दङ दा?
अ बिदिनो मोजांबो हामाबो गेजेरावनो दं आरोना।
औ देहाफोरा देहाफोराबो मोजाङैनो दङ दा नोंथां?
अ दंथयो दे नोंथां नोंथांना
आंनाबो खबरा मोजाङैनो गेजेराव गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां आरो आंना देहायाबो मोजाङैनो दङो। औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै रायला सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। आं नोंथांजों बे आयदानि बागै सावरायनो हागोन दा नोंथां? औ बे आं सावरायनो होननाय नै साननाय आयदायानो जाहैबाय बे जोंनि सोलोंथाइ बे जोंनि बे सोलों थाइ जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां बेनि बागै सावरायनाय जायो नङा होनबा नों थां उन्दै समाव जे ओ जोंनि बे उन्दै थाखोनिफ्राय गिबि गिबि थाखो निफ्राय बिदि गोबां सुबुङानो इंराजि मिडियाम इंराजि बिजोंङाव फरायहोयो सोरबा बर' बिजोङाव फरायहोयो नोंथांनि बाग नोंथांनि बादिब्ला जों बर' बिजोङाव फरायनाया साबसिन जायोना इंराजि बिजोङाव फरायनाया सिन जायो नोंथां
ओ बुंनाय बाददिब्ला माने बर' बिजोङाव फरायनाया साबसिन जायो आरो ना ओ जोंङो मा होनो ओ इंराजि बिजोङाव फरायनायफोरा जेरै थांनानै गिदिर समाव ओ बर'नि राव लिरनो रोङा जाहैयो आरो ना नोंथां सोदोबफोरखौ मोजाङै मिथि मिथिजोबा जायो आरोना नोंथां माखौ मा बुङो मैगं थाइगंनि नामफोरखौबो मा बुङो ओ बिदिखौ बारा आरोना नोंथां ओमफ्राय जोंनि थुनलाइ आ फादफोराव माने खामानि मावनो एसे गोब्राब जायो आरो ना नोंथां
जा इयुनाव इयुनाव जौगाहैनानै जेन जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावनो मावनो हायैया बायदि जाहैयो आरोना नोंथां औ औ औ औ
गावनि बिजोंजोंनो सोलोंबालाय जोङो मा होनो उन्दैनिफ्रायनो मिथिखायो माबायदि माखौ मा होनो बिदिनो हारिमुफोरखौबो सोलोंलांफाबाय थानो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां बे जोङो ओ थाखो जिनि फ्राय जिसे थाखोआव बारस्लायबोबाथाय जे जोङो बर'नि बर' फरायनो मोना जाहै आरोना बिगियान आयदायाव दा होनोब्ला गोबां सुबुङानो बुङो जे जि थाखोनिफ्राय जिसे थाखोसिम बारस्लायनायाव जों गोबां खस्थ' जायो बर'निफ्राय इंराजि बिजोङाव नोंथांनि थाखाय बे खस अ मोनसे हेंथा होनना सानो नामा नोंथाङा?
अ जानाय अ गिबियावलाय जायो उनाव जोङो गावनो नाजालांबाय थाबा हायो आरो ना नोंथां अ गावनि नाजानायनि सो जायो आरोना नोंथां बेयो अ इंराजिजों फोरों थांबालाय बिसोरना इजि जाहैयो आरो ना नोंथां सोदोबफोरा माने अ जोंजोफ्रा एसे गोब्राब जाहैयो बायदिसिना बानायना लिरनायफोराव अ गासिखौबो मोजाङै फरायनो बायो ज इंाज बिस द एसे फरायबानो माने गोसोआव फैयो आरो ना नोंथां सोदोबफोरा जोंनि थाखाय एसे गोब्राब जायो नोंथां होमबाबो जोङो नाजाबाय थाब्ला हालाङो आरो ना
औ औ औ नोंथां-नोंथांआ नोंथां जानांगौ नोंथाङाबो ब- र' बिजोंजोंनो फरायबोनाय जि थाखोसिम औ औ नोंथां आंबो जि थाखो सि- म बर' बिजोंजोंनो फरायनायमोन नोंथां बेनि उनाव जिसे थाखोनिफ्राय इंराजि औ स' मोनसे हेंथाया बेनो जे जोङो गु थाखो जि थाखोआव जों बे बिगियानाव गोबां फरायबोयो जाय-जाय जेरावजों गुबैयै बर' रावजों लिरनाय जायो आरोना नोंथां माबा मोनसे जि-जोंनि जि अ जोंनि जे बदिनिबो जोंनि बे देहायाव थानाय मोनसे अंग'नि नामैनो आंखौ बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि बिजाबाव जोङो बर'यै लिरनाय लिरबोदोंमोन नाथाय जोङो जिसे थाखोआव फैना- नै इंलि-इंराजियाव लिरनो गोनां जाबाय जेराव जोङो बेनि बागै मिथियानो जाहैबाय आरोना नों- थां बेनि थाखाय जोङो गोबां सुबुंनानो एसे दाव हेंथा जाहैयो आरो नोंथां जेन फरायनायाव नामफोर नाम मुंफोरखौ गोसोआव लाखिनायाव औ नोंथां
ओ फरायनोनो जानो नागिरा
औ औ औ नोंथा औ नाथायबा-नाथायबा जुदि जुजियै जु- जियै फरायलाङो होनबा दा बे जोंनि गोबां मानसिफोरखौनो बिदि नुदों जे बर' सु- बुंफोरा इंराजिजोंनो फरायबोनाय नाथाय खायसे-खायसे जाय बिथांमोना बर' बि- जों जि थाखोसिम फरायनानै बाखिखौ इंराजि फरायो बेसोरसो बेसोरनिख्रुइ बांसिन जौगाबोयो आरो नोंथां
अ नंगौ
औ
उम औ औ नोंथां उम नेट फरायबा गा- सिब हायानो माने गोसो होनाय इजियानो जाहोयो उम उ अ नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा-मा होनो माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नों औ औ नोंथां अ द दे बे सोलोंथाइनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो मोनसे गुबुन आयदानि बागै सावरायबावनो नामा नोंथां? बे जों बे जोंनि बे जोंनि जों देवता दोङो आसाम हादर- सानि सिङाव दङ नङा होमबा नोंथां बे जोंनि बे आसाम हादरसायाव गोबां मिथिंगिरि सम्पद मोननाय जायो होनबा नङा-नङा होनबा नोंथां बे नोंथाङा बेनि बागै एसे बुंनो हा- गोन नामा?
अ जेरैबाददि जोंनि आसामा माने मिथिनाय बादिबाथ' सानसे सय बिफां लाइफां बिमा बिसा हाजो हाला बिल बिलमा बिफां लाइफां ना आ मिथिंगायारि मिथिङ जोबोर समायना बेनिखायनो समाव आसामखौ साानजा भारतनि मिथिंगानि रानि होननानै बुंनाय जायोमोन आरो ना नोंथां ओमफाय जोंनि आसामाव बायदिसिना द मोननाय जायो आरोा मिथिंगायारि सम्पद मोननाय जायो जेरैबायादि ओमफ्राय हाग्रानि केरेला भाग्रानि आसामाव सानथ्र'हायदिसेन गोनां दंफांफोर मोननाय जायो आरो ना नोंथां अ दङांबो ने ना
जेरैबायदि साल सिगुन बेफोर बे फोरनो आरो ना जेर जायनि औ
ओमफाय मा होनो जोङो गाम्बारि बिफांफोरनिफ्राय बायदिसिना गावनि नांगौ रोखोम रोखोमनि मुवा बानायनानै लनो हायो बेफोर बिफांफोरखौ फाननानैबो जोङो गावनि नखरनि रांखान्थियाव सुबिदा जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्रायबो जों बायदिसिना रोखोमनि मुवा बानायनो हायो बेफोरनिफ्रायबो जोंहा रांखान्थियाव गोबां हेफाजाब जायो आरोना नोंथां
अ लोगोसे बे जोंनि बिफां लाइफांजों लोगोसे बे मिथिंगगिरि समफोर बुङो थाङोब्ला जोंनाव दा दङ खैला लोगोसेनो जे जोंनि बे थाव दिहुननाय जेरै डब्रुगऱाव बिदिनो थाव दिहुननाय लोगोसे बे जोंनि मुलुगदांखानो मुंदांखा बे जोंनि साफात बेबोथ' मुदुंदांखा मुंदांखा जेरै जोंनि आसामनिफ्रायनो गासैबो जायगा यावनो दैथायहरनाय जायो होनबा नङा होमबा नोंथां
आरो मा होनो जिब जुनाराबोथ' गोबां रोखोम जोंनि दं आरोना नोंथां काजिरङा हाग्रामाया नाङैनो गं थसेयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा ओ अ ओमफफ्राय जोंनि आसामाव बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनार नुनाय जायो आरो ना। जेरै मानास हाग्राया ओ टाइगारनि थाखाय मुंदांखा मोसा मोसा थानायनि थाखाय नोंथां बिदिनो बायदिसिना दाउ फोरबो मोननाय जायो ओ जिब जुनारबो मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां। लोगोसेनो नोंथाङा बे जोंनि दाथ' मिथिंगायारि सम्पदनि बागैनो नोंथाङा बुंबाय नोंथाङा बे जोंनि ओ आसामाव थानाय जोंनि बे तिनिसुकुय तिनि सुकियायाव दि मोनसे अइल थावनि अइल मोनसे मोनसे दङना खारखाना। बेवहाय जे खेबसे समाव जोंनाव अर नांनानै मोनसे गोबां खहा खालामलांदोंना नोंथाङा बेनि बेखौ मिथिगौ नामा?
अ बिनि बागैथ' आङो माने बारा आंनाव नलेज गैया आरो नोंथां नोंथांआ मोनथिगौ बा इसे
एसे माने बेनि बागै एसे एसे एला फरायनो मोनदोंमोन नोंथां जे बेथ'। थावनि थाखाय जे अर नांदों। बियो गुबैयै ओ मा दान मोननै ना दान दान मोनसेना दान मोननैनि थाखाय थादों आरोना बे अरा जाय बेनि बेनि साखा टिउस थानाय साखाथियाव थानाय गोबां न'खर नला गासैखौबो ओ अरजों खामहोजोबदों आरोना जायनि थाखाय गोबां बिफां लाइ फाङा थैलांदों गोबां न'फोरा खावसे जादों। लोगोसेनो जायनि खावनायनि थाखाय जोंनि बे हायाव थानाय जे जोंनि हानि मोनसे जिब जिबसाया गैया जालांदों आरोना जायनि थाखाय दा बेहाय बिफां लाइफांनि बिबाङा खम जानाय। नोंथां लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो बे खामनायनि जाहोनाव बेयाव थानाय बेनि साखाथियाव थानाय दैफोराव दैयाव बेनि थावनि ओ बिबाङा हाबनानै दैयाव थानाय गोबां जिब जुनारखौबो फोथैहोदों आरो ना नों थां।
अ।
बिदिनो गोबां खहा जानांदों। गोबां रांनि खौथि खौथि रांनि खरसा खहा जादों आरो ना नोंथां।
ओमफ्राय औ
आ आसामावथ' गोबां बिलो बिलोमा दङ। ओ मा होनो बिलो बिलोमा बिलोमा बिलो-बिलोमाफोराव मोननाय नाफोरनि मुं खिथानो हागोन नामा।
बिलो बिलो औ।
ओमफ्राय आरो नोंथाङा मा नाखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो बेखौ बुंनो हागोन नामा।
बिलो बिलोमायावथ' मा मा ना मोनो बेखौथ' आं एसेबो मोजाङै मिथि या आरो नोंथां नाथायबा आंनि आंनि साननाय बादियैब्ला जोंनि बे बिलो बिलोमायाव गु जोंनि जेंना सें ना मा सें ना गोरि ना गोरि ना मागुर। फिथिख्रि बिदिनो बोथिया ना थुरि ना बेफोरबायदि ना। खौनो थायो होनना सानो आरो ना आङो।
औ उम खांख्राय बायदि थायो आरो ओमफ्राय दाथ' अ' दाथ' न'फोराव जोंहा हाखरफोराव रौ मिगा, सिलभार, कमल काट बायदि नाफोरखौ एंगारनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ लोगोसेनो बेजों जोङो गांजेमा एंखावरि बेफोरखौबो मोननाय जायो आरोना।
औ ओहो।
गांजेमा बाथोन जानो जोबोद मोजां गोथाव मोनो नोंथां। औ औ नोंथाङा जे मिथिगौ ना जे जोंनि बे ओ आसामाव आसामाव गोबां जे बेनि ओ जोंनि बे कमल कार्ट सिलबारगार, रौ, खाटला, बेफोर नानि बागै आबाद खालामनानै बेनिफ्राय फिसा फिसा ओंखारहोनानै बेखौ फालांगियारि बिथिङाव मावनाय जायो आरो ना बेखौ मिथिगौ दा नोंथाङा?
अ' नोंथां बिदिनो जेनबा फनफोरखौ फाननो नाथाय लाखिनानै गावनि हाखौनो एगारनानै दोनो आरो ना नोंथां। बि जों बिनिफ्रायबो मा होनो दे ओ देरबाथाय जेरैबायदि मागोफोराव ओ जानुवारिफोराव फाननानै फैसा मोननो हायो आरो ना नोंथां गोदिर गोदिर माखासे नाफोरखौ फाननानै उम उम नोंथां। दे होमबा नोंथां। ओह नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाना जोबोद मोजां मोनबाय जोंना समाबो जाबाय